हेल' हेलौ औ खोनादोंना?
खोनादों औ
खोनादो। जोबोद मोजां हेल' औ खोनादों। अ ओ मा खालामनानै दं दालाय?
हा
हा मा खालामनानै दङ?
अ
अ आं ओरैनो दङ। औ
नोंलाय माख
जोबोद मोजां। आंबो ओरैनो दङ'।
औ
आं मोनसे आयदा सायख'दों बे आयदाया मोजां जागोन साननानै आं साननानै लाद दों आरो आयदानि टपिकआ जाहैबाय बर' आइजोफ फोरनि गान गानग्रा दख'नायाव
औ।
आगर एरनायफोरनि मुंफोरखौ लानानै।
नंगौ।
जागोन ना? मानो होनोबा ओ बर'फ फोरनिया बर'फोरादि गांफ्रोम दख'नायावनो फ्राय बांसिनै आगर एरनानै गानो दा बेफोर आगरफोरनि मुंफोर खौ जों मिथिनो हानाय बायदि।
औ ओ।
आं नोंथांनाव सोंथि खालामनोसै
औ
बर' आइजोफोरनि गानग्रा दख'नायाव एरजानाय आगरफोरनि मुंफोरा मा मा?
हिनजावफोरनि दख'नायाव आगर एरजानाय होनोब्ला माने आं गासैखौबो मिथियाबो जानो हागौ आं बिनि थाखाय निमाहा बिग्रोबाय ओ बिनि एसेबां गियान गैया नाला
गैया नालाय आं नाव सा
जेनेबा बर'फ्रा ओरैनो जोमग्रा बा दख'नायाव
एरजानाय आगर औ जागोन
दाय जेनेबा बर' हिन्जावफ्रा
फ्रा, उम
जि दायोमोन नङा होनब्ला दख'ना जोमग्रा जियानो जा दायोमोन बे दानायावहाय बिसोरखौ बांसिनै माबा फारौ मेग
फारेव मेगन दिंखिया आगर औ बिदिनो बायदि बायदि आगर एरनायखौ जों खोनायोमोन आरो खोनायो
नंगौ आरो आं माने आगरफोरनि नामखौ बारा मिथिया जे ओंखायनो आं बुंनो हानाय
अ आतसा माने आं औ जागोन ओ बुंनो थाङोब्ला बर' फोरा मिथिंगा गेजेराव थांनानै थाबोनाय हारि गोदोनिफ्रायनो जों मिथिबोयो आथिखालावबो गामियावनो थानानै बर'फ्रा संसार जानो मोनो।
नंगौ
निमाहा हो मोनसे फन फैदेरदोंमोन औ दे जागोन दे जागोन दे दा बेखायनो बर' हिनजावफोरा मि थिंगानि माखासे बै ओ दाउसिन दाउला मिथिंगायाव मोननाय बिबा फोर बैफोर बिबारफोरखौ साइ ख'नानै गावसिनि गानग्रा सियाव आगरखौ एरनानै लायो। जेरै- गिबियावनो बुंनो हायो। आर'नाइ याव एरनाय हाजो आगर औ नंगौ। हाजो आगर, बन्दुराम आगर
औ।
आरो, बन्दुराम आगरा माखौ होनो? बन्दुरामा, माबायदिखौ होनो? गेजेरावहाय माने माबा थायो गेजेर ओरै माने माबायदि होननानै खोन्थानांगौ आङो नोंनो
औ।
साखाथ थि साखाथि माने माबा थायो आरो जिनि आगर आर'नाइखौ सापस नों गोसो खांहरलाय हमनानै लालाय दा बेनि गेजेरावनो बन्दुरामखौ एरनानै होफानाय जायो आरो। गेजेर गेजेराव। ओहो बे रिगि रिगिया नङा। गेजे जेरावहाय माने मेगन बायदि हो। मेगन बायदि बुंनांगोन जोङो। मेगन बायदि मालाबा नोजोर होनानै नायबानो जाबाय नोंथाङा। सम मोनोब्ला एसे मेगन बायदि। बेखौ बनदुराम आगर होनो।
नंगौ।
ओमफ्राय बिनिफ्राय मोननो हायो जोङो थाइगिर बिबार।
औ।
थाइगिर बिबाराबो जोंनि बर'फोरनि आगर। बेजों लोगोसे खासि हाथाइ। खासि हाथाइखौ आगर गुबै होनो।
नोंगौ नोंगौ।
औ आगर गुबै, खासि हाथाइ आरो बेनिफ्राय मुफुर आफा। मुफुर आफाखौ फ्राय जों नुयो माने ओइ मावजिफोरनि आस आखाइफोर मावजिफोरनि बे आयथिंनि जा आफाथाला बेबायदि जायो आरो। बेसे बिबारहां माहां नुगोन, ग'लाब बिबारहां थख्र'बहां थख्र'बहांफोरबायदि।
खोनादोना? हेल'। हेल'। खोनादोना?